अ नोंथां। नोंथांङा । खोनादोंना नोंथां? हेल'। हेल' नोंथां अ नोंथां खोनादों दे खोनादों।
औ।
फुंनि जामुंफ्रा जाखांना जाखांआखै नोंथां?
अ फुंनि जामुंङाथ' नै दाबाय बावैसो जानानै जाखांदों नोंथां आङो।
अ जामुं आदारफ्रालाय ओंख्रिफ्रालाय मा माथोमोन?
अ नोंथां ओंख्रिया दिनै मिरामिससो मोनजानाय जाबाय। ओ आलु भाजि आरो दालि जहलसो मोनजानाय जाबाय नोंथां। बेखौनो नारें खायि सेबदेरलायनानै होबाय दिनै फुुंङाव।
अ बिराद मोजाङानो माथो नोंथां नोंनाबो।
औ बिदिनो सोलिगासिनो दं आरो सम माथो बुंनो आरो।
ओं बोथोर बोथोरफ्रालाय माबायदि सोलिनानै दं नोंसोरथिंनालाय?
बोथोरा नोंथां नै सानदुंआनो थिं थिंसो लागायबाय माथो। बो गरमसो जागोन अखाफ्रा गैया मा थो सानथामानो जाबाय नोंथां दिनैजों।
ए गायनाय फुनायफ्रालाय बोरैथो सोलिनानै दं नोंथां?
गायनाय फुनायफ्रा दाख्लै साननैसो अखा हानायावनो फोजोबग'नानै दोननो हाबाय नोंथां। दा जोबस्रांनानै औ दा एसे एनै रेस्ट लादों आरो जोबस्रांनानै। उम ओमफ्राय दा नोंथाङालाय जामुंफ्रा जाखांबाय नोंथां?
उम नोंथां आंबो जानायालाय जाखांबायलै नोंथां।
अ माजों मोनजाखो दिनै जामुवालाय?
जामुंआथ' ओंख्रिफ्राथ' बारा मोजाङानो नङा होनजायोलै नोंथां। नोंथांनि बायदियानोसै आरो बेदर आखाइ जेबोआनो गैया ओरैनो दालि गोजायैनो जानांबाय आङो दिनै
अ मिलायबायसो माथो होनबा जोहा सानैजों दिनै
औ नोंथां।
औ ओमफ्राय नोंथां गायनाय फुनायफ्रा जोबबाय नोंस्रा?
गायनाय फुनाया जोबनायाथ' जोबथवाखै नोंथां जोबहां जोबहां जानानै दंङ।
औ मोनजोबथ'आखै आरो ना होनबा दा ओमफ्राय बोथोरफ्रा माबायदि सोलिदों नोंथां?
बोथोरफ्राथ' नै जोंनिथिं दायो गायनाय फुनाय सोलिगासिनो दङ अखाफ्रा अखाफ्राथ' एसे एसे नांगौ बायदियानो हागासिनो दं आरो नोंथां।
अ
नोंथाङा नोंथाङा दायो फ्रिबाथ' आं नोंनाव मोनसे टपिक लानानैसो कल हरदोंमोन आरो नोंथाङा दायो फ्रि नंगौना नङा? अ नोंथां बिदिबा आं नोंनाव दुइ मोनसे सोंहरनोसै।
औ नोंथां सोंनो हागोन नो
जेनबा टपिकआ जाहैबाय जोंनि दा गोदोनि बर' हारिनि थासारि आरो दानि गोदान बर' हारिनि थासारिनि बागैसो फंनैसो फोरमायहरनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां मानो हाया जानो आं जाम मिथिग्रोनोसै।
ओ।
दे होमब्ला बिदिबा नोंथां आं
औ दे औ जागोन दे नोंथां।
औ बुंनो थाङोब्ला दानि आरो गोदोनि बर' हारिया गोदोनि बादि बांद्राय गोग्लैसोनाय हारिबो नंला आरो दानि जुगाव जोंनि बर' हारियाव गोबां बिथिङावनो दावगाबायानो होनजाबाय आरोना नोंथां। सोलोंथाइनि बिथिं माखासे दावगानाय बिथिङावनो जोंनि बर' हारिया दाव गाजोब्बायानो होनजाबाय आरो ना नोंथाङा खोनादों दा नोंथाङा? औ नोंथां औ मानो होनोब्ला जोंनि बर' हारिया गोदोनि दिनाव जोंनि समाजाव एबा माबा मोनसे फोरबो फालिनाय एबा बैसागुआरिफोरानो जोंनि गोदोनि दिनाव ओरैबादि फालियोमोन जे बैसागुखौ खौनो जोङो बैसागु दान मोनसेखौ फ्राय फालिजोबखानायानो जायोमोन आरोना नोंथां बै समावनो बिराद गालाय गुजाय जाला लोंला
जिल्लायाव गोबां जौ लोंनाय बेदर आखाइ जानायानो जोंनि बर' हारिनि गोदोनि सिनायथि। थि माने जायनि जाहोनाव जोंनि बर' हारिया गोदोनि दिनाव गोबां हारि गोबां हारिफोरजोंनो मुगैबोजादों नेग्लेटआव दोनजादोंमोन आरोना नोंथां। नाथाय दानि जुगावथ' जों बिदि बांद्राय बिबांनि जाला लोंला एबा बिदि बांद्राय बिबांनि गेले गुजिखौनो नुनो मोनो आरो आं ना नोंथां।
औ नोंथां औ नंगौ नंगौ
औ आरो बुंनो थाङोब्ला दा जोंनि बर' हारिया साबबोबाय आरो गोदोनिफ्राय साबसिनाव फैबाय।
औ नोंथां खोनादों औ नोंथां
औ जोंनि बर' हारिया गोदोनि दिनाव हाबा हुखाफोरखौबो ओरैबायाददि खुङोमोन जे
हाबा होनोब्ला जोङो गासिबो थाजोबनांगौ एबा गासिनिबो जोबनो आंखाल गैजाबाय जोंनिया हाबाफोराव जोङो हाबाफोरखौनो सप्तासेहालागै खुंनाय जायोमोन आरो ना नोंथां बे सम
अ
समावनो जाला लोंला जौनि जोंनि बेबादि ओंखामनि आलि बेदरनि आलि बिदि हिसाबैसो जोंनिया हाबाफोरखौ खुंनाय जायोमोन आरो खोनादों ना नोंथां? औ औ आरो जोंनि बर' हारिया गोदो बिदिनो एखदमबारे गोसो बादियैनो थायोमोन आरो ना नोंथां जायनि जाहनावथ' बिदिनो मुगैबोजादोंमोन आरोोना बर' हारिया नोंथां खोनाननानै नोंथां
औ नोंथां खोनादों
औ औ दानि जुगावथ' बिदि नंला बर' हारिया साबबोोबाय सुस्रांबोबाय आरो दावगाबोबायबो आरो माथो
गोदो जोंनि बर' हारिया माखासे फोथायनाय एबा धोरोमनि सायाव बांद्राय फोथायब्रोननाय थायोमोन आरोना नोंथां मानो होनब्ला जोंनि बर' हारिया गोदोनि समाव दायना फोथाय दायनाआरि फोथायनाय एबा खोमसि बेओनाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां बिबाङैनो दंमोन आरोना नोंथां मानो होनोब्ला जोंनि बर' हारिया गोदोनि दिनाव खोमसि फोथायनायनि गेजेरावनो गाव गाव जों एबा गामि गामिनि गेजेरावनो दायना आरि फोथायलायनानै गाव गावनि गामिनि गेजेरावनो गाव गावनि गेजेरावनो नांलाय खमलायखौ सोमजिहोनानै लायोमोन आरोना नोंथां नाथाय दानि जुगावथ' बिदि नंला गोदोनि समाव जोंनि बर' हारियाव ना बांसिन जोंनि फरायनाय सुबुंफोरानो मोजां माङै गैजोबलां दानि जुगावथ'
औ
गाससिबो फरायनाय थाबाय आरो हिनजाव उनावनि गेजेराव दा बेफोरो जोबै जोबै जोबफ्राम बबेानो होनजाबाय दानि जुगाव जों बिदि बांद्राय खोमसि फोथायनायखौ नुनो गोबां खम जाबाय आरोोना नोंथां मानो होनोब्ला मानो होनोब्ला दानि जुगाव जोंनि बर' राव गाबाय आरो सोलोंथाइ गैया गैयिैनि जाउनावनो जोंनि बर' हारिया गोदोनि समाव बिदि बांसिन बांद्राय बिबान फुजियोमोन
बेफोरबायदिख माखासे हारिनि बुजिनो गोनां सुबुंफोरा सोलाय सोल' खालामबोनायनि जाउनाव जोंनि बर' हारिया दासिम बेबादि थासारियाव मोनफैनो हादों आर ना नोंथां खोन नों
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
औ औ बिदिब्ला नोंथाङा आंनो फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा? बर' हारिनि थासारिनि बागै।
जागोनदे नोंथां नांगौ नांगौ बाथ्रा माखासे गोबां आं मिथिनो लुुबैनाय बाथ्राखौ नोंथाङानो फोरमायहरखाबाय आं जि हागौ बेखौ बेहाय नोंथांनिसिम फोरमायहरफिननो नाजानोसै आरो नोंथां खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
जोंनि गोदोनि बर' हारि आरो दानि बर' हारि होनोब्लाथ' बर' हारि होननानै बुंडोंबाथ' गोबां सोलायबोबायानो गोदोनि बर' हारिनिफ्राय जोंनि दानि गोदान बर'
द
जाला बाथ्रा नंखाय बाथ्रा बायदिसिना खोमसि फोथायनाय दायना फोथायनाय बेफोरनि बेफोरनि सायाव बेफोर सायावनोसै आरो जोंनि बर' हारिया बेखनानै जोंनि बर' हारिया गावजों गावनो एना एनि दावराव दावसि बिराद बेखौ दायना बैखौ दायना खोमसि फोथायनानै बुथारनाय बुथारनायुथारनाय जायोमोन आरो नाथाय जोंनि दानि गोदान गोदान बर' हारिमुवाहाय बेफोर दानि जुगावहाय बेफोरनि गोदोनि बायदि खोमसि फोथायलायनाया ख खमनानै थांबाय आरो नोंथां खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादं नोंथां।
दानि जुगाव आ